अ जों कल दिखांदोंने फ्रि दंना?
औ फ्रि नोंथां ओ एसे नेटनि इसुमोन
आदसा आदसा आदसा औ कल हमजायाबा आरो एसे एसे उसुबिदा जायो माने
औ औ
दा ओ बे समाव जोङो डेभेलपमेन्ट आरो इडुकेसन सायाव जों एसे रायज्लायनोसै
औ
डेभलपमेन्ट होननानै बुंबा जौगानाय नङा होमबा दा ओ जौगानाय होननानै बुङोब्लाथ' आथिखालाव गोबाङानो जौगाबाय गोदोनिफ्राय फ्राय आथिखालाव जोंनि जिथुनाखि जा थासारि दानि डेभेलपमेन्ट बेफोरो माने खोब मोनसे जौगा थाखोनि जाबोबाय हमनानै ला नोङो मोनफ्रोमबो फारफ्रोमबो बिथिङावनो आरोना ओ जों गिबियाव मा होनो मेसिनारिनि मुगानि सायाव जों रायलायगोरनि। हमनानै ला जोङो मबाइलनि सायाव जों रायलायगोरनि जों मोनसे समाव मबाइला मा बुस्थुमोन जों बेखौ रावबो मिथियामोन नङा होमबा जोंनि आइ आ फामोनाबो मोनथियामोन बै समाव माने बिथांमोना मबाइलखौनो नुबोआखैमोन आरोखि माने आइ आफामोननि उन्दै उन्दै समावनो बेबायदिखौ नुवाखैमोन ओमफाय फैयै फैयै जोंनि समाव जोङो एसे नुबोबाय ओ ओ मबाइला माबायदि माने आं मोनबोनाय बेफोरबायदि माने मबाइला जेब्ला ओंखारदोंमोन बै समाव माने चाइनिस मबाइलफोर ओंखारोमोन फ्राय आरो जों उन्दै उन्दै उन्दै समाव आंबो थुुबुनो मोनदों बा बिनि सिगां मोनसे बार'स' मडेल होननाय मोनसे नकिया फन आं ओंखारगोरदों अनलि फनल' रायज्लायजायो आरो
औ नंगौ नोंथां
मबाइला ओमफाय बिदिनो जिबौनि माबा माबि खेल गेलेेजायोमोन आरोना बेफोरबायदिनो गेम ओमफ्राय बे नकिया मबाइल ओंखारखांनायनि उनाव चाइनिस मबाइला ओंखारबाय एसे बलिबुल जाबाय माने चाइनिस मबाइलाव बे बिदिनो एसे एनै फिलिमबो नायजानाय जाबाय आरो मेम'रिफोर सोनानै नायजानाय बादि मबेल ओंखारदों बेनिफ्राय बेबायदिनो आरो बे आपग्रेड जानानै बे डेभलप जानानै आरो ओंखारलायबाय गेजेराव बेबायदिनो सामसुं होननाय मबाइल आ गोरोनसे ओंखारदों मोनन बेबादि फुरा बै समाव एनडरइद नंजोबामोन बे सामसुं ओंखारनानै बे सामसुंआबो माने बै समाव इमान पारफेक्ट नङामोन आरो ना टुजि सोलियोमोन आरो टुजि नेट सोलियोमोन टुजिनिफ्राय बेबायदिनो ओंखारनानै नेटआबो डेभेलप जानायजों मबाइलबो डेभेलप जालांबाय थारो नेटआ जोबबानो डेभेलप जादों मबाइलाव डेभेलप जादों टुजिनिफ्राय थ्रिजि जाबाय थ्रिजिनिफ्राय फरजि जाबाय नङा होमबा फरजिनिफ्राय दा फाइभजि दा सोलिगासिनो दा टटेलि मबाइलानो फाइभजि जाजोब्बाय। फाइभजि जानाय लोगो लोगोनो माने नेटफोरनि बारा इसु थालिया ओ जुदि खाथियाव नेट फाइ फाइ नांबाय बेबायदिनो दा फाइभजि मबेलफ्रा फ्राय सोलिगासिनो माने फर जि मबेलफ्रा माने नेटनि एसे प्रब्लेम जासै आरो दायो बारा नांनो नागिरला। माने फ्राय फरजि नेट फ्रा माने गामि ओनसोलावल' बे सोलिसै आरोखि टाउन-सहर बा टाउन खा थिफ्राव माने फुरा फाइभजि, फाइभजिजों सोलियो आरो।
औ
नोंथांमोननिथिं माबायदि नेटवर्क सोलियो?
ओ जोंनियाथ' गामि ओनसोल जाहैबाय नोंथां, दा ओ गामि ओनसोलबाबो जोंहानिया एसे ओ बे जिथुनाखि नेट बाहायनो थाखाय टावारनि खुन्था नांगौ। नङा होमबा? नेटनि खुन्था
औ औ
दा बे खाथियाव थानायलाय जोंनियाव जायगायावनो मोजाङै नाङो जायगायावनो मोजां ना ङा बेबायदि आरो ना दाबो नोंथां ओ टाउन एरिया बायदि दिनै गामियारिया डेभेलप जानो हायाखै आरो ना नोंथां।
औ औ औ।
औ, मानो होनोबा इंकाम सर्सआबो खम जाहैबाय जोंनि गामियारि ओनसोलाव। दा ओ फ्रायानो फरजि मबाइलखौनो इउस खालामबाय थादों आरो ना नोंथां। दा
ओंखायनो नोंथांनि नोंथांनि मबाइलाबो फरजि नामा? ओंखायनो नेटनि प्रब्लेम जादों आरोना?
नोंगौ नोंथां। दा फाइभजि ओ फाइभजिबाबो बारा एकदम हाइ फाइ स्पिदाव सोलिनो नागिरा आरोना नोंथा जोंनि गामियारि ओनसोलाव। थारमाने बे टावार खुन्थानि थाखायनो आरोना बेसेबा मोनसे गिदिर एरिया कभार खालामनानैसो मोनसे गायना दोननाय जायो नालाय
औ औ।
दा थिगबायदिनो आंनियाबो नै मबाइला स्ल' बिनि थाखायनो नेटआव माने खामानि खामानि बारा इमान स्मार्टलि माने पारफेक्टलि मावनो हाया आरो ना नोंथां।
औ औ औ नोंगौ।
बिनि
ओ नोंगौ मानो होनोबा माखासे गामि ओनसोलफ्राव दाबो नेटवर्कनि इसुआ दङ। प्रब्लेमा दङ इन्टारनेट सालायनायाव एसे प्रब्लेम जायो। फाइय जोंनाबो दा एसे बे टाउन मोखांखायसो मेन माने भट मोखांखाय माने एबोल लेबल दं आरो माने नेटनि इसु जालिया आजिखालि। फाइभ जि नाङो वाइ फाइ नाङो दा दा डेभलजआ माने बेबायदिनो लासै लासै डेभल जालांदों। नोंसिनावमोन नोंसिरनावबो मोन से समाव डेभलप जागोन। बोसोरसे बोसोरनि उनाव फाइभजि सोलिगोन नङा होमबा? नेटवर्क माबाया खुन्थाया एबुल एबुल जानाय लोगो लोगोनो बेबो सोलिगोन आरो जायगाफ्रा एसे डेभलप जालांबानो। औ बिनिफ्राय आथिखालाव ओ डेभलप होननानै बुङोब्ला। मनोना गोदोयो जोंनि आबादारिफ्रा बेबायदिनो हालेवनानै जों माइ गायोमोन। बा बेबायदिनो जोङो खेथिफोरखौ मावोमोन। आबादफोरखौ मावोमोन। आथिखालाव नाथाय ओ फ्राय जोंनि ओनसोलथिंथ' मिसिनजोंनो मावो। जौओ हमनानै ला मानसि नि बारा गोनांथिखौ जों नुहराला माने आर्टिस्ट नि आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन महरै माखासे मेसिन आनो खामानिखौ मावजोबो। हमनानैला सरखारि माइ गायनायफोरखौथ' मेसिनानो गायैयाव माइयानो मानसि गायलायनाङा माने खोथियाखौल' होना होनांगौ मेसिनानो मालाय थुलांबाय थागोन लाइन लाइन लाइन लाइन थुलांबाय थागोन मेसिनजों गायो। ओ बेनिफ्राय ओ हालेवनायाथ' ट्रेक्टरजों एलौबाय हालौबाय गायनाया बेबायदिनो मेसिनजोंनो गायबाय अनलि माने मानसिफ्रा आलि दाननायफ्रावल' आलि खोनायफ्रावल' बाहायजासै आरो दैे। ओ बिनिफ्राय खोथिया फुग्रा मेसिनबो ओंखारबावबाय थिखालाव खोथिया फुग्रा मेसिना सौफैथ'वाखै जोंथिं खिनथु' माइ गायग्राया सौफैबाय। खोथियाखौ दाबो सुबुंफ्रा नुफैयो। ओमफ्राय खोथिया फुग्रा मेसिनबो ओंखारबाय आरो आथिखालावथ' नों माइफोरखौ हा हानो दोन दरखारानो गैला ओरैनो मेसिनजोंनो हानाय मेसिन सिनजों हाहोलांबाय ओरैनो सारखोबाय आरो लोगो लोगो माइआ बस्थाया आजावखादों। मा मायाबो गलां खाबाय माने फोथारावनो जोबखाजोबो आरो माने बेफोर जाहैबाय मोनसे डेभलप माने बहुद डेभलप आरो बे। बेफोर आबादारि बिथिङाव जों देभलप जाबाय। लासै लासै जोंनि न' बांफोराबो जों गोदो थुरियाव न'आव थायोमोन जोङो थख'नि न'आव थायोमोन। बेबायदिनो एसेबा थिंनि न'बाबो एसे फिसा फिसा न'फ्राव जों थाबायोमोन। नाथाय दा लासै लासै आथिखालाव माने ओ फ्राय ओनसोलफ्रावनो एसे डेभलप जानानै दं। माने पाकानि न' पाक्कानि न'फोरखौ एसेबाबो माने गामियाव हमबाबो नों जुदि बिस न'खर थायोबा दस न'खर, बार' न'खरानो बेबायदि फाक्कानि जाजोब्बाय आरो फ्राय गामिफ्राव बा ओनसोलफ्राव बे मोनसे डेभलप आरो टाउन सहरफ्राव गोदोयो एसे ओ न'फोरल' थायोमो होमबाबो माने बिदि बारा बेल्दिं गैया। आथिखालाव थाउन सहराव बा सग फोरावबो बिल्दिं जानो हमबाय आरो दुइथाला थिन थाला पासथाला सयथालासिम लागैनो मोनसे बिल्डं जोङो नुनो मोनसै आरो ओ बेबायदिनो खाथिनि टाउनफ्रावनो फिसा फिसा टाउनावनो आरो आरो गिदिर सिटिखौथ' बुंनांला गिदिर सिटियावथ' बे डेभलपआ निसय थाखागोन आरो बुहुत बे मोनसे गोबां गिदिर गिदिर बिल्डिं गोबां गि गिदिर गिदिर अफिस बे थाखासिन बेफोर जाबाय मोनसे डेभलप।
औ।
ओमफ्राय आथिखालाव जोङो साइकेल सलायनायखौ एसे खम नुसै गामि फ्रावल' एसे सालायसै आरो ना, आदिखालि माने फ्राय बाइक, गारि बेफोरबायदिजों आजिखालि दावबायनाय नु‌ सै रिक्शा, अट' आरो रिक्शा माने ओ ई-रिक्शा आरोना आगोलनि बायदि मानसि साइकेलजों सालायनानै गालायग्रा रिक्शाफोराबो गैला माने खम जाबाय। फ्राय माने बेथारि रिक्शा जाजोब्बाय आरो बेफोरो जाहैबाय मोनसे जोंनि देबलग आरो देब लब होननानै बुङोब्ला बेबायदिनो गोबां आरो बेफोरबायदि दंबावो आजिखालिनि सुबुंफ्राबो एसे गोरों जाजोब्बाय। मानोना सोलोंथाइ लाजोबो आजिखालि नङा होमबा फ्राय मानसियानो आजिखालि म बेइल कम्पिउटार सालायनो रोंफ्रामजोबसैयानो आरोना गामि ओनसोलफ्रावल' माने बारा बेफोरखौ माने सालायनो रोङा बा बिनि सायाव माने नलेज थाया आरोबा सोलोंथाइ थाया। आरो आथिखालाव माने कम्पिउटारफ्राथ' बिराद गोनांथि। माने माबा मोनसे नों जौगा खामानि होमबा उम माबा मोनसे साक्सेस जानोबा माबा मोनसे बेफार फालांगि जानोबा माबा मोनसे खामानिमावोबा माबा मोनसे अफिस थुबिसनि खामानि मावोबा आजिखालि सब माने अनलाइन आरो कम्पिउटारावनो बा मबाइलावनो मावनो गोनां जासै आरो बा लेपटपफ्रावनो दा बैफोरबो फिन देब्लब जाबोबाय अफिस थफिसनि खामानिया गोदो ओ लेखायाव जायोमोन रेस्टाराव जायोमोन आजिखालि अनलाइन कम्पिउटारनिसो जाजोबो खामानिफ्रा। दा बेफोर बुहुमनि थाखाय मोनसे देब्लग आरो। आ रो बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला फ्राय फारफ्रोमनि बो ना आथिखाल मुगायाव। लासै लासै माने ओ देब्लग जाबोनो हमदों। गाननाय जोमनायफ्राबो एसे डेब्लप जाबोबाय मानो होनोब्ला ओ आजिखालि खोब दामि दामिनि गाननाय जोमनायफोर ओंखारबाय। बायदि रोखोमनि गाननाय जोमनायफोर ओंखारबाय। आरो बेबायदिनो मुवा बेसेन माबाफ्राबो दामफ्राबो बारायबाय आरोना डेब्लग जानायजों लोगोसे संख्रि बानलु थाव संख्रि बेफोरखौ बारायलांबाय माने डेब्लग जाबा गासैबो मोनफ्रोमबो बुस्थुआनो माने बारायलांजोबो नालाय बेजों बेजों मोनसे सोमोन्दो दंजोबो नालाय। बेफोरनो आरो आरो गारि मथराबो बांबाय आजिखालि डेब्लग जानानै लामाफ्राबो मोजां जाबाय। टाउन सहरफ्राव हायरड जाबाय बेनो आरो।
औ।
मोजांमोनबाय नोंजों देब्लगनि खोथाओ रायलायनानै ओ बेखिनियावनो दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां? ओ जिथुनाखि जोंना समाबो जाबाय। आरो आसा खालामो उन समाव आरो बेबायदिनो रायलायनो मोनबावगोनखो माखासे आयदानि सायाव। गोजोननाय थाबाय नोंथां।
गोजोन्थों नोंथां।